हेलौ।
औ।
अ नोंथां, नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ आं नोंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों नोंथां। नोंथाङालाय आंनि मा थोखौ मोजांहै खोनादों?
औ आंबो मोजां खोनादों नदे नों नोंनि माथोखौ ओमफाय दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा, माने उन्दु ग्लेंनानै दं आरो बिस्नायाव।
औ। समबो जाबायना उन्दुनो?
औ नोंथाङालाय
आंबो माने आं थाब उन्दुआ आरोना नोंथां माने एसे लेदै उन्दुयो। बेनिखायनो आं दा ओंखाम जाखांनानै माबा फेन सिङाव जिरायनानै दं बोथोराबो गरम नालाय। बेनिखायनो आरो नोंथांमोना बोथोरा बोरै ओजों?
उम बिराद गरम जोंनिथिंबो थानो हाया आरो ना। पेन गैयाबा
औ।
नोंथाङा आंनिसिम मानो कल खालामदोमोन
औ औ ओ आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन आरोना।
औ बुं दे।
फाय नोंथाङा दा उम बिजि नोङाना माने सम दंना रायलायनो?
औ दङो नोंथां।
औ आं माने आयदायानो जाबाय माने फालांगि आरोना फालांगि बिज बिजिनेस नि बागै जेरै बर'फोरा बोरै मा मा बिजिनेस खालामनानै बिदिनो गावनि जिउखौ खुङो। ओमफाय आइजोफोरा बेफोरनि बागै फंनैसो सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो ना।
औ
औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? बेनि बागै।
औ हागोन नोंथां।
औ औ
आं जिखिनि आयदिया दं आंना माने मिथिगौ बेखौ बुंगोन आरोना आङो।
औ
बर' आइजोफोरा आवगोलनिफ्रायनो माने फालांगि खालामनानै जाबोदों आरोना जाबोगासिनो।
औ
माने फिसायानो जा गिदिरानो जा फालांगिया माने जाबोगासिनो आरोना फालांगि खालामनानै बेफार फालांगि खालामना
औ
माने बर' बर' न'खराव सासे बाबो माने इदि आइजो माने थागोन आरो ना माने माने दा प्रेजेन्टाव थायाबाबो आवगोल माने फास्टाव इदि फालांगि खालामनानै जाबोनाय इदि थागोन आरो ना। माने फिसा फिनलाबाबो गिदिरबाबो दा जाहैबाय गोबां गोबां बर' आइजोफोरा अमा फियो अमा लाना मोजां मोनो आरो ना। अमा फिसिनानै फालांगि खालामनो। ओमफ्राय ओ बिथिं जाहैबाय आरो दाउ दाउ फिसिनानै मोजां मोनो दाउ, हांसो फिसिनानै फालांगि खालामनो। फाय ओय एम्फौ लानो एम्फौ लाथा बेखौ फिसिनोमो ला फानो आरोना फिनानै ओमफाय गोबां रांबो खामायो। ओमफाय बेजोंनो नखरखौ सामलायो आरो माने नखरनि नांगौ जिनिस माने गथ' गथायनो सोलोंथाइ बिजोंनो होयो आरोना माने गोबां आइजोफोरानो माने ओमफ्राय बे अमा फिनायाव अमा फिसिनाया जाहैबाय उन्दैयावनो माने उन्दै अमा गोरलैखौ बायनानै बिसोरखो उन्दैनिफ्रायनो गेदेर जाजासिम फेदेरबाय फोलावबाय माने आदोरै माने केयार खालामबाय। माने जि जि नांगौ माने जाग्रा जिनिस गुन्दै उफ्रि थास' बेफोरखौ रुनानै होयो आरो। ओमफाय बेखौ फिनानै खायसेया बिमा बिमा बिमा खालामो ओमफ्राय खायसेया बिमा खालामा लाबसिनो फानोबा ओ अमा बुन्दा बेफोरखौ फानो आरो ओमफ्राय माने अमाया बुन्दिबा खायसेया माने गथ' माने जोनोम होयो माने बिमा बानायो ओमफ्राय बे गथ'खौनो ओमफ्राय बे अमा अमा बिमाया। जोनोम होनानै बि गफ'फोरखौनो आरो फानफिनो बिदिनो माने साइकेल आर ना माने अमा फिनायाव इदि
औ औ।
औ। ओमफ्राय गोबां फैसाबो। आरजियो अमा फाननानै बर' आइजोफोरा अमा मासिया दा माने गेदेर बाथ' पन्द्रनिफ्राय बिस हाजारसिम मोनखायो। आरो बिनिख्रुइ गिदिरबाथ' पसिसाव लासे मोनो आरो ना। ओमफ्राय अमा फिसाफोराबो। सारि हाजारानो मिनिमाम जागोन आरो ना सारि हाजारनिफ्राय पास हाजारसिम। दाना फैयसाया बिदि लागोन आरो ना। हबा बेजोंनो माने गावनि जिउखौ खुंङो आरोना बर' आइजोफोरा। ओमफ्राय माने मैगं मैगं थाइगंबो फाननानै जायो आरोना बर' आइजोफोरा गोबां मैगं थाइगं फाननाय नुनो मोनगोन हाथथाय बाजारफोराव। फुंङावनो थांनानै माने गोजान गोजान जायगायावबो फानहैयो बर' आइजोफोरा। ट्रेनजों थांलायनानै ओमफ्राय बिदिनो ओ
फाननानै ओमफ्राय जि एसे फैसा आरजियो बे फैसाजोंनो न'खरनि नांगौ जिनिसफोरखौ बायोबा गावनि नांगौ जिनिसखौ बायो आरो ओमफ्राय। बिदिनो दाउ दाउ दाउ ना हांसो बिदि फिसिनायनि बेलायावबो सेम बिदियानो अमा फिसिनाय बायियानो बिसोरखौ माने बिसोरनो माइरं माइ आदार होनानै। फिसिबाय बिसोरखौ गेदेर साहोबाय बिसोरनि दावउदै खायसेया दाउदैखौबो फानो बा खायसेया दाउदैनिफ्राय दाउदैखौ फाना लाबासिनो दाउ गोरलै खारहानै बेखौ आरो गिदिर खालामनानै बिदिनो। फेदेरनानै फानो आरो। ओमफ्राय बे दाउ फिसिनाया दाउ हांसो। फिसिनाया माने नोङो माने बायलायनाङा आरोना। दखानाव माने नों बेदर जानोबा बायलायनाङा न'आवनो नों दाननानै जानो हागोन।
नाफोर दंबा दाउ हांसो। बिदिनो आरो ओमफ्राय। बे एम्फौ लाथा फिसिनायाबो। गोबां आइजोफोरानो दा एम्फौला टाइप। सिन हमदों औ एम्फौ लाथानिफ्राय नों बे एम्फौ लाथाखौबो फाननानै फैसा आरो खामायनो हागोन आरो बिनि खुन्दुङा बे बे खुन्दुंजोंबो माने बे खुन्दुा गोबां माने बेसेन गोसा नालाय बेनिफ्रायबो गो गोबां फैसा आरजिनो हायो आरो जोङो एम्फौ बिदैखौ बायनानै लाबोयो बर' आइजोफोरा बिदैखौ बायनानै लाबोनानै बेखौ बिलाइयाव माने मा होनगोन बेखौ इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइयाव होना दोनो आरो ना बेयाव होनानै ओमफ्राय बिदैनिफ्राय ओंखारबाय बे एम्फौ गोरलै गोरलैया बे बिलाइखौ जाबाय बिलाइ गोरलैखौ जानानै आरो बिसोरनो माने गोदान गोदान बिलाइ खानानै होनांगौ आरो ना इन्दि बिलाइखौ माने मुलि मुलि फोनांनाय होनो मोना होन मोननाय नङा आरो ना माने मुलि होनायबा बिसोर थैजोबगोन मुलि नाङै गैयि बिदि बिलाइखौसो होनांगौ आरो ना बिसोरनो ओमफ्राय आरो बिलाइ गो बोराइ बोराइबा बिसोर जानो हाया बिसोरना हााथाइया बायो आरो ना बिलाइ गोरलै गोरलैखौसो बिसोर जानो हायो ओमफ्राय बिदिनो एम्फौ लाथाया गेदेर जानानै माने बियो खुन जानानै ओमफ्राय बेयाव फिथोब बिनि फिथोबखौनो जोङो मुसुरा सानानै बेखौ खुन्दुं बानायनानै आरो बेखौनो फानो आरोना ओमफ्राय माने फानना फानो ओमफ्राय खायसेया हि जिबो दायो बेखौ इन्दि सि जाय बे गोबां दाम गोसा जायो आरोना गांसेयावनो सारि हाजार पास हाजार जायो आरोना ओमफ्राय बि बिदिनो माने गोबां फैसा खामायो आरो बर' आइजोफोरा माने इ एम्फौ लाथा फिसिनानै आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो बेखौबो जों माने बर'' कुइजिनाव बेबो दंफायो माने जों लाथाखौबो जायो जानो हागोन बिनि माने एवनानै बा अनला संनानै बेफोरखौ जानो हायो आरो ना होमबा नों जानानै जानोबो हायो फाननोबो हायो नोङो बिनिफ्राय खुन्दुंखौबो फाननो हायो होमबा बेसे फैसा दं आरोना एम्फौ लाथा फिसिनायाव
औ
अ नोंथाङाबो उ फालांगिनिस बेयाव माबाफोर ओ दं नामा गियान
अ नोंथां होननाय बायदि बिदिनो माने आंबो माने बिखौनो मिथिगौ बेफोरखौनो कि बर' आइ जोफोरा बिदिनो माने गावनो न'आव हिसान दानानै दख'ना आर'नाइ फास्रा बेफोरखौ दानानै बाजारफोराव फानहैयो आरोना म बेजोंनो गोबां फैसा मोनो ओमफ्राय जिफोरल' नङा जेरै माबाफोर खौबो जों औवा मेवाइनि आसार बानायोना न'फोराव ओमफ्राय बिदिनो ओम माबा फुद जलखिया होनो बे बानलुआ बिराद आलौवो जे बेखौथ' मिथि नोंथाङा बानलु खेबजां होनो जोंना औ बेखौ बेनिफ्राय जोंना आसार बानायो आरोना बेफोरखौ फानहयो ओमफाय आस सारल' नङा जोङो न'फोराव बिदिनो आबाद मावनानै ओ मैगं थाइ गं गायनानै बेफोरखौ बा फानहैयो आरोना बर'आ आइजोफोरा ओमफ्राय बिदिनो बेल' नङा जोंना बर' आइजोफोरा जेरै नोंथाङा होनदों अमा फियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोसौबो फिसियो आरोना फ्राय बेफोरखौ औ बेफोरखौ फाननानै माने ओ बे माने मा होनो मेल मोसौ जाबा बेखौ फानो आरोना ओमफ्राय मेलबा बिदिनो गाइखेरखौ माने मोसौआथ' फिमेल मोसौआ गोबां गाइखेर होयोना लकेला जोंना बिदिनो जोंना फानो बेखौबो गाइखेरजोंबो फैसा खामायनो हायो आरोना। ओमफाय बिदिनो जोंना बिजनेसाव मोजां आरोना जोंनि बर' मानसिफोरा थाङोब्ला औ बेखौनो बुंनो सानो आं नोंथां दे होमबा नोंथां ना जोंना स समाबो जाबाय नोंथांजों रायलाय आरोना गोजोन्थों
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला गोजोन्थों